खोनादोंना औ खोनादों। औ दायो जों बिदिब्ला मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै नङा होनबा ना औ
मबाइल मबाइल बाहायनायनि सायाव सावरायलायनोसै जोङो।
औ
मबाइल फन जों मबाइल फन बाहायनो रोंनाय रोङिनि सायाव सावरायलायनोसै ओ
मबाइल होनोब्लाथ' जों बयबो मिनथियो नङा होनबा ना औ।
मबाइलजोंनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम खौरां लानो हायो मोजां गाज्रिखौ। जेरै न'आव थानानैनो जोङो बहाबा दाबसे जायगायाव जुद्ध जादोंबा बा दावराव दावसि जादोंब्ला बेखौ जोङो गुदुं गुसु खबर मोनजोबो न'आव थानानैनो जोङो माने। माने बेबायदि आरो।
उ।
आ आरो दाहा मबाइलनि रोखोम होनना बुङोब्ला दा मबाइला अनेक रोखोमनि दङ माने गुबुन गुबुन दङ आरो गोदोनि समावथ' जोङो इदिनो गिदोर गिदोर म बिदिनो मोननो थाङामोन बारा इदिनो
माबा किपेडनि बा फिसा फिसा मबाइल बेखौ नुनो मोनोमोन आरो दा फैयै फैयै बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जोङो गिदिर गिदिर
जेरै एनड्रइड स्मार्टफन आइफन बायदिसिना मबाइलफोरखौ जों नुनो मोन
मोजां नुनो मोनफैबाय आरो औ। बोथोर सोलायनायजों लोगोसे जोङो दामि दामि मबाइल बेफोरखौ जोङो नुनो मोनफैबाय औ। ओ बिनि सायाव मबाइल मबाइलखौ जोङो मा रोखोम बाहायोब्ला गोजौ फारसे बा मोजां लामाजों आगान सुरनो हागोन बिनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा नोंथाङा? अ फंनैसो बुंनो हागोन दे।
उ।
दा मबाइखौ माबायदि मोजां खामानियाव बाहायबा जों मोजां माबायाव सहैनो हागोन बेखौ दा मबाइलाथ' जोंनो मिथिखायो दानि जुगाव बयनावबो थाखायोमोन म बिला गोदोनि गोदोनि गोदोनि दिनावसो जों केफेड फन लायोमोन जेराव इन्टारनेट बेफोर सोलियामोन। दाथ दानि दा दानि जुगावथ' जों जा फन लायो बेफोर सब स्मार्ट फन एनड्रयड फनफोर गासिबावबो इन्टारनेट सोलिजोबखायोआनो। दा सोलियो। बेफोरखौनो बेफ बेफोरावनो आरो सोरबा सोरबा मिन्थियै मानसिफ्रा बेफोरखौनो, मोजां खामानियावबो बाहायो गाज्रि खामानियावबो बाहायो बिदि आरो बे मबाइलखौबो। उम उम नंगौ। मोजां खामानियाव बुङोबा जों नांगौखिनियावल' बाहायनांगौ। जेरैखि माबा मोनसेफोर बहाबा खबरफोर हरनांगौ बा माबा मोनसे रादाबफोर सोरनोबा फोरमाय हरनांगौ दंबा बे फोराव बाहायजायो दा नाङा फाङादि गावनि टाइम ववेस्ट खालामना नायबाय थानाय बा बि भडिअ' नायनानै आंनि टाइम वेस्ट खालामनाय बेयाव नोंनिबो टाइम वेस्ट थांबाय अ बेफोराव नोंनिबो टाइम लस जागोन।
आरो लिरनाय फरायनायफोराबो माबा थालांगोन आरोना?
बा मबाइलावनो नों गोबां बायदिसिना सोलोंनोबो हायो दानि जुगाव। औ हायो हायो। लेखा फरायनायनि बाबो बा बिनि आ नलेजबाबो नों मबाइलावनो गासिबखौबो मोनजोबो दानि जुगाव। दारनेनि जु दं नालाय बेयाव नों इारने नों मा नांगौ मोनजोबो नों संनायनिफ्राय खावनायनिफ्राय लानानै नों मा सोलोंनो गोस मबेलाव सोलों जोबनो हायो मबाइलावनो मोनजोबो आरो माबा रोङोब्ला इउथुब खुलिनानैबो नोङो जानो हायो अ राङाबो आरजिनो हायोना गावनि गावनि रोंग'थिखौबो नोङो बे इनतारनेटनि गेजेरजों बो स'सेल मिडियाआव देखाय नानै गावनि रोंगौथिखौबो नों फोरमायना लानो हायो बा दिन्थिना लानो हायो गुबुनफोरनि सिगाङाव जैंनाय खावनाया मावनाय जेरै नों सोरबा दामनो देनो रोङो सोरबा मोसानाय रोङो बेफोरखौ नोङो नोंनि रोंगौथिखौ नों भिडिय' बानायनानै इन्टारनेटनि गेजेरजों नोङो ससेयेल मिेडियाआव हगारनो हायो आरो औ हायो हायो थिग बिदिनो दा माखासे मानसिफोर दं जे मालाय बिदिनो दिहुननानै गावखौनो गाव कुलार खालामना लाबाय गावखौनो मुंदांखा खालामना लाबाय दा बिनि गेजेरावनो सानै जो मानसिफोरबो दं जेरावहाय बिदिनो गावनि टाइमखौ बुजियालासिनो गावनि बेसेन गोनां समखौ ओरैनो हगारसारनानै सोरनिबा भिडिअ' नायना बा गाज्रि खामानिफ्राव खौ बाहायनानै ओरैनो गावनि थाइम खौ थांहोयो आरो बेनिख्रुइाब साबसिनै मबाइल बाहायनानै माबा मोनसे रोंनाय सोलोंनाय साबफिन नङा होमबा औ नंगौ बेसेन गोसा समखौ ओरैनो अ बिदिनो आरो मब मबाइला बिदिनो आरो जों आङो बाहायनो रोङा मबाइलाबो मोजां बाहायनो रोङाबानो गाज्रि औ गाज्रि
गाज्रिनि फारसे
नि फारसे बुंनो थाङोब्ला आं फंनैसो बुंनोसै नामा अ दे बुंनो हागोन दे जेनेबा सोरबा सासे गेदेर मानसि बा एम एल ए बा सोरबा बिदिनो आरो गोजौ थाखोनि सुबुंखौ नोङो ओ
याव गाज्रि राव बुंफ्लांबायोब्ला बा भिडिय' हगारफ्लाङोब्ला
ओ नोंहा माने दायनिगिरिबो जानो हागौ आरोना ओ बेफोरबायदिनो आरो बिदिनो नों नङिखौनो नंगौ होननानै बांसावनानै लायोब्लाथ' बियो दायनिगिरि बा हमजानानै जेलाव दै बेहरजानोबो हागौ बा साजा मोननोबो हानाय आरो ओ बेनिखायनो जोङो फाङा फाङा गाज्रि सोदोब बा माबा मोनसेखौ जोङो ससियेल मेडियायाव हगारिया मोजां आरो ओ जों हगारना लायोबा नों खैफोदाबो गोलैनांनो हागौ आरो बेनो आरो गंसे मबेलानो सा से सुबुंनि जिउ खौबो लाइफखौबो बरबाद खालामना होनो हा हायो
औ औ नंगौ
माने माने माबाखौबो दानोबो हागोन हायो आरो अ आरो बरबाद बो खालामनो हायो आरो माने अ अ
मोजां खामानियाव बाहायोब्ला माने बे रोखोम
सबबो इदिनो माने बिबदिनो आरो सब बुस्थुआनो नों मोजां बाहाया खामानियाव बाहायबा मोज जां गाज्रि खामानियाव बाहाय बा गाज्रि बिबदिनो आरो दा मबेलखौथ' दिहुनना होदों मोजाङानो मानोना जोंङो दा गुबुन दाबसे जायगायाव मा जादों मा जायाखै बे खौ जों जायगायाव थानानैनो मिनथिनो मोनो ओ बा जोंनो माबा मोनसे नां गौ जादोंबाबो जों गुबुन दाबसेयाव दसे समनि गेजेरावनो माने गुसुं समनि गेजेरावनो जों फोरमायहरनानै मोननो हायो।
औ आरो माबा मोनसे लेखा
लेखा बा सारटिफिकिटफोर दाबसे जायगायाव हरनांगौबा जों मबेलनि दारैबो हरनो हायोना अ अ माने इन्टारनेट जुग गोनोखो जुग जाहैबाय नालाय उम जुदि
बबेबा मोनसे अफिसफ्राव माबा मोनसे सारटिफिकिट होनांगौबा जों मबाइलनि दारैनो इमेल जिमेलनि दारै जों दैथायहरनो हानाय माबा दङ आरो मबाइलाव बेफोर दङ गोदोनि समावथ' बेफोरबाद
बेफोरबायदिया खोब खममोन अ मानोना गोदोनि दिनाव आ आरो साननो हनो हानाय गोहोआबो मोन नालाय मानसिफोरनि सायावहायो दायो साननो हनो गोरों जालांबाय मुगाबो देर माबानायनिफ्राय जौगानायनिफ्राय जौ गालांबाय इन्टारनेट सिन्टारनेट बेफोरथ' गोदोनि दिनाव गैयामोन नालाय। किपेड फनजोंनो जोङो खिफेद फनजोंनो बेबो सोरनियावबा दंमोन सोरनियावबा गैयामोन। ना नेटनि प्रब्लेम बेफोरबो बेबायदि जायोमोन दाथ' बेफोर बाय जेबो फ्रब्लेम गैला जों न'आवनो थानानै गासिबो खौ मिथिजोबनो हायो अबाव मा जादों अबा मा जायाखै आरो न'निफ्रायनो जोङो सबखौबो मावहरजोबनो हायो बुंनो थाङोबा इगजामफोर दंबाबो जों मबाइलजोंनो इगजामखौ हरनो हायो। इन्टारनेटनि गेजेरजों गोदोनि दिनावथ' बेफोरबायदि गैयामोन।
आरो मबाइल नायनानैबो जों भिडिअ'सफोर नायनानै गोबां गियान आरजिनानैबो लानो हायो ना? ।
अ
दिनै जेरै बे बर' सावथुनफ्राबो माखासे गियान सोनाय बा गोसोआवबो
गोसोआव बोनो हानाय माखासे माबाफोर दंना लिरनायफोरखौ जोङो गाज्रिखौ जोगारनानै मोजांखौ बुथुमना सोनानै लानो
हायो आरो माने गियान सोनानै लानो हायो । माने बे भिडिय'
भिडिय' बा सिनेमायावथ' गाज्रि जाथों होननानैथ' देखाया नालाय माने बे समाजारि सावथुनखौ देखायो आरो माने जों मोजांखौ लादो गाज्रिखौ जोगारदो बिदिनो गियानबो आरजिनानै लानो हायो आरो
बेे
बेनो आरो बिदिनो मबाइलाबो नों मोजां खामानियाव बाहायनो रोङोबानो मोजां नों गाज्रि खामानियाव बाहायोबानो गाज्रि आरो मबाइलाबो। नोंखौ- नोंखौ बे गुसुं समनि गेजेरावनो मबाइलानो नोंखौ जौगाबो होनो हागोन नों जुदि मोजां खामानियाव बाहायोबा। नों जुदि गाज्रि खामानियाव बाहायो बा नोंखौ बे मबाइलानो नोंनि लाइफखौ सेकेन्दआवनो बरबादबो खामना होगोन आरो
औ नंगौ औ सैथो।
दानि जुगावथ' फ्राय सबनावबो थायो गथ' गथाय सबबो मबाइल बाहायो दायो माने एम इ स्कुल फरानायफोरनावबो थायो ना औ । आरो दानि जुगाव बुंनो थांबा मबाइल गैयाबानो गैया क्लासावबो क्लासावबो अनलाइन क्लास माबा क्लास सोलियो दानि जुगावथ' । बेनिखायनो मबाइलखौबो नांगौ जा खायो आरो। दा बिनिखायनो फरायसाफोर फरायसाफोरखौ बुंनाय जायो आरो बे माखासे खोथाखौ। नांगौआव बाहाय नाङियाव दा बाहाय। मानि थाखाय होनबा बिसोरनो मबाइल मानो थाखाय बुंबा अनलाइन क्लास सोलियो होननानै होयो बाहेरा स्टुदेन्टफ्रा मा खालामो होमबा अनलाइन गेम गेलेनानै माबानानै टाइम वेस्ट
गावनि बेसेन गोसा समखौ माबायो आरो ना नस्थ खालामो
अ बेयावनो गोबां गोरों गोराफ्रा बुजायखायो बयबो मिथिनोबो मोनो खोनायोबो नांगौआव बाहाय नां नाङैआव दा बाहाय होननानै सावरायनायखौ बेयावनो दोनथलायनोसै नामा होमबा अ दे अ जागोन नोंथां दे